औ नोंथां औ दं
आं नोंथांजों नेसनेल पार्कनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा नेसनेल पार्कनि सायाव फंनैसो बुंथिनो हागोन नामा
अ हागोन हागोन अ ने नेसनेल पार्कआ जाहैबाय अ जोंनि हादरनि थाखाय जोबोर गोनांथार पार्क जाय जोंनि हादरनि जिब जुनार नार बिफां लाइफां सम्पतिफोरखौ
सम्पदफोरखौ रैखालाय आं जों अ मिथिगौ दा जोंनि जिब जुनारफ्रा गोबां खमायलांनो हमबाय बाय अ मानसिफोरनि बिफां लाइफां दानस्लायनाय अ आरो मैहुर खालामनाय बायदिसिना गाज्रि आखुथाय फोरनि जाउनाव जायनि थाखाय अ जोङो अ नेसनेल पार्क एबा हा हारिमायारि हाग्रामाफोरखौ जोबोर गोनांथि जानानै दङ आरो जोंनि हादराव गोबां बेफोर बादि नेसनेल पार्कफोर दङ
अ नोंथाङालाय माबा नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै माबाफोर बुंथिनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जे खोथाखौ बुंलांदों बे गासिबो नंगौ। नेसनेल पार्कआव जेरावहाय जोङो जोंनि जायगानि संरैखाथि जिब जुनार बिफ बिफां लाइफां गासिखौबो रैखाथि होयो बेयो मोनसे हाग्रामा सम्पद जाय हाग्रानि सम्पदखौ जोङो रैखाथि खालामनांगौ बुहुद सुबुंफोर दङ जेरै नोंथाङा बुंलांदों फलान खालामनानै जिब जुनारखौ बुथारो जायनि जाउनाव जिब जुनारा जोंनि बे बुहुमनिफ्राय जोबनानै थांनो नागिरगासिनो बेफोरखौ प्रटेकसन खालामा जों सुबुं माहारिनि मोनसे आ मावनांगौ खामानि अ बेजों लोगोसे आं बुंनो सानोदि दासान्दि जाय सोलिफुबाय थानाय मुगा बे मुगायाव सुबुं माहारिनि संखियाजों बांनायजों लोगोसे सुबुं माहारि। हारिया गावनि नांगौथिखौल'। नुनानै नायबिजिरनानै गावनि नांगौथिनि थाखायल' खामानिखौ मावनाय नुनो मोनो। मोनो जायनि जाउनाव बिफां लाइफां दानफायनानै अबेबा। नेसनेल पार्कनि गेजेरजोंबो आ। नेसनेल हाइवे बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों नोंगौ बानायनायफोरखौ नु। बेजों लोगोसे माखासे प्रटेकसनफोर लानायखौबो जों नुनो मोनो माखासे प्रटेस्ट बानायनायफोरखौबो जों। नुनो मोन। आं सानो नेसनेल पार्कआ जोंनि। हादोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि जेराव जोङो। जोंनि हादोराव मोननाय जिब जुनारफोरखौ संरैखाथि खालामनानै लाखिनो हायो नोंथाङा बिनि नि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनांगौ दंबावो नामा?
ओं आं नोंथांनाव सोंनो सानदों। नेसनेल पार्कखौ ओ संरैखा। खालामनायाव ओ सोर सोर आरो माबादि ओ। बिहोमा लानांगौ बेफोरनि सायाव मा-माखासे। बिबुंथि होनो हागोन नामा बे नोंथाङा?
औ नोंथां आहा हागोन मानो हाया जानो। मानो होनोब्ला नेशनेल पार्कखौ संरायथि संरैखाथि खालामनायाव मोनसे। सासे सरखारनि गोनांथि होननानै जों सानो बेल नङा दि सरखाराल। बे खामानिखौ मावनांगौ बेजों लोगोसे जों साखाथियाव थानाय सुबुं माहारिफोरा बेयाव गो गोख्रोङै बाहागो लानांगौ मानो होनोब्ला साखाथि फाखाथि थानाय सुबुंफोरा बेयाव था। नाय जिब जुनारफोरखौ बुथारनानै जाखोमायो। आरो माखासे इलिगेल खामानि मावखोमायो। बेफोरखौ बेफोरनि थाखाय फरेस्टारफोरा। आ संरैखाथि बादायाव थायो थेवब्लाबो बिसोरो संरैखाथिखौ खालामजोबनो हाय मा जायो मानो होनोब्ला जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय सुबुंफोरा। जेलानोसिम सांग्रांथि गैया अब्लासिम जोङो जोंनि थानाय जिब जुनारफोरखौ रैखाथि खालामनो हाया होन। होननानै आं सानो आरो जेला जोंनि जायगायाव थानाय माखा माखासे जिब जुनारफोर जे जिब जुनारफोरा गुबुन जायगायाव गैया। बे जिब जुनारफोरखौ। जे जायगायाव गैयै सुबुंफोरा जोंनि जायगायाव नायफैगोन नायबिजिरफैगोन बि सोरनिफ्राय जोङो माखासे आ। गला दखानारि होनानै रां आरजिनो हायो। आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा माबा। फंनैसो बुंबावनांगौ दंबावो नामा?
औ आं बुंनो सानदों जों ओ दा नेसनेल पार्कनि सायाव खो खोथा रायलायदों नालाय दा नेसनेल पार्कखौ जों मारै मारै? ओ संरैखाथि होनो हागोन बिनि सायाव बुं माने बिनि। ओ बै-बा-बागै बोरै एवारनेस होनो हागोन। जों मा खालामनो हागोन ओ फरायसालियाव फरायनाय गथसाफोर ओ रो-रा लामा ओ नेसनेल पार्कफोरनि। सम्पदफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जों मा? रेलि रेलि खालामनो हागोन आरो ओ।
ओम ओ गामिफ्राव मिथिं बायदिसिना खुंनानै बेफोरनि सोमोन्दै ओ गियान होनो हागोन सुबुंफोरनो आरो जों आरो बाइदिसिना खामानि मावनो हाबावो जेरै ओ ससे सियेल मिडिया आरो ओ ऐ निउस चेनेलफोरनि थ्र ओ गेजेरजों जों बेफोरनि सोमोन्दै माबा इनफरेस ओ इनफरमेसन फोसावनो हायो
आरो ओ फोरोंगिरिफ्राबो ओम फोरोंगिरि आरो बिमा बिफाफ्राबो गथफोरखौ ओ जोंनि आ नेसनेल पार्कफोरखौ ओ गोनांथिखौ आरो ओ जोंनि हा नेसनेल पार्कफोरनि सम्पथिफोरखौ रैखा खालामनायाव ओ जोंनिनो थाखाय मोजां होनना
औ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंलांबाय जोङो साखाथि फाखाथि थानाय सुबुंफोरनो गियान होनांगोन जिब जुनारा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दा जोङो दा आङो बुंनो सानदों जोंनि आसामावल थसेयारि गङारि गान्दाखौ नुनो मोनो जुदि जोङो बे थसे सेयारि गङारि गान्दानि फारसे जोङो जेबो संरैखाथि लाखियाब्ला जेब्ला बे थसेयारि गङारि गान दाया जोबलांगोन जों बे थसे सेयारि गङारि गान्दाखौ जों बे बुहुमावनो नुनायखौ नंलिया जायनि जाउनाव बेल नङा जोंनि जायगायाव थानाय जे गल्डेन लेगोर बेफोरखौबो जों प्रिजार्भेसन खा खालामनांगौ बेफोरखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर फैयो ओ नों थाङा जे रेलि बानायनानै बुंदों औ नंगौ मानो होनोब्ला जोङो सुबुंफोरनो सांग्रां थि होनांगौ सांग्रांथि होनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ बोसोन होनांगौ आरो नोंथाङा बुंदों ओ उन्दै उन्दै गथसाफोरखौ फोरोंनांगौ होननानै नोंगौ बे खो थाया नंगौ दानि उन्दै उन्दै गथ फोरनि फरा बिजाबाव जोङो नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै माखासे बुंफोरथि होनाय नुनो मोनो आं सानो बे बेंफोरथिनि दारैनो जोंनि जाय जौगाफुनाय इयुन जोलै बिसोरो मोजाङै गियान लानो हागोन बेखौनो आङो सानो आरो नोंथाङा आरोबाव माबा बुंनांगौ दंबावो नामा
ओ दा जोंथ नेस नेल ओ पार्क नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दा नोंथाङा बुंनो हागोन ना बे नेसनेल पार्कआव भारत तारि नेसनेल पार्कफ्राव जों मा मा रोखोमनि जुनारखौ बांसिन नुनो मोनो
मा मा रोखोमनि जुनार आरो मा मा लोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ
नोंथाङा बुंदों भारताव जोंनि भारतबर्षआव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि क्लाइमेट सेेन्ज बिनि बोथोरनि बायदि आय आयदाफोरा आलादा आलादा जायनि जाउनाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बिफां लाइफां गुबुन गुबुन जिब जुनार जों नुनो मोनो औ बेयाव गोबां डाथा आरो खारि बुथुमनानै दङ बेफोरनि खारिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि जायगायाव मोनो ओ साल बिफां सिगुन बिफां बेजों लोगोसे गुब बुन गुबुन बिफां सेेवरा बिफां बुहुद रोखोमनि बिफां लाइफां नुनो मोनो आरो माखासे बिफां लाइफांनि रोदा आरो बिनि बिगुरफोरजों जोङो मुलि बानायनो हायो ओ जाय जो जोंनि थाखाय ओरैनो जोंनि रेमेडिस न'आव थानाय जाय जोङो बांसिनानो एल'पेटिक मुलि बाहायो बेफोरो जाबाय औ नोंथां आं दा बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथाङा आरोबाव फंनैसो माबा बुंबावनो हागोन नामा
उम नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा बुंनानै थांबाय दा जों मिथिगौदि ओ नेसनेल पार्कआ जोंनि था थाखाय गोनांथार आरो बेफोरो जोंनि हारिनि बेबा हादरनि जिब जुनार सम्पदफोरखौ माबायदि संरैखा खालामनानै दोननो हायो। दानिया जों बे नेसनेल पार्कफोरखौ जेन'बा जोंहा बायदिसिना सुबुंनि आरो। मिथिंगायारि खैफोदफोरनि जाउनाव बायदिसिना जोंना ने नेसनेल पार्कफोरा
नेसनेल पार्कफोरा् खैफोदाव गोग्लैयो मालाबा ओमफ्राय बेफोरखौ माबोरै जों संरैखा खालामनो हागोन बिनि बायदिसिना राहाफोरखौ नोंथाङा एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथाङा जे बुंदों जोंनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव नेसनेल पार्क आव दै बानाजों बुहुत जिब जुनारफ्रा भुगिनांगौनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे एखमबानि समाव नेसनेल पार्कनि हाग्राया खामनाय बेफोरजों बुहुद भुगिनांगौनि गोनांथि जायो जायनि जाउनाव जोङो संरैखाथि होनो थाङोब्ला नंगौ हाग्रा बिफाना गुबुत बुहुद गुबुन गुबुन बिथांखि लागासिनो लानानैबो थांगासिनो। जायनि जाउनाव जिब जुनारफ्रा संरैखाथि जानानै दंगासिनो दं होननानै आं सानो जे जायगायाव दैबाना जादों बे बाना जाबाय थानाय समाव जोङो नुनो मोनदों थ'। जिब जुनारफोरा संरैखाथि थानो थाखाय बिनि बबेबा बाना जानायनि खाथि गुवार जायगायाव जोङो हा गोजौ हालाम खोनानै होनायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङा फंनैसो बिनि सायाव माबा बुंबावनो हागोन नामा
दा नोंथांनि बुंनाय राहाफोरखौ खोनासंनानै आं सेटिसफाइ माने गोजोन नाय मोनबाय माने बेफोरो जोबोरैनो गाहाम राहाफोर जोंनि नेसनेल पार्कफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय दा ओ बे नेसनेल पार्क दा नोंथां नोंथाङानो आरो माखासे बाथ्रा सोंनो गोसो जादों नामा नोंथाङा नेसनेल पार्कनि सायाव आंनि माबाफोरों सोंनो सानदों नामा बेखौ नोंथाङा सोंनो हागोन।
औ नोंथां मानो होनोब्ला आं जिखिनि खोथा बाथ्रा बुंलांदों। बे खोथा बाथ्रानि फारसे नोंथाङा फंनैसो माबा बुंनांगौनि गोनांथि दंब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन।
दा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आं साननानै बिजिनानै नायनानै नुबायदि नोंथां बिथाङा फ्रायनो नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै गोबां नंगुबै एबा गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनानै थांबाय दा बेफोरनि बागै साननानै नायोबा आं दि सुबुंफोरा ओ दानि जौगानायखौ नायलांनानै जौगानायखौ नायनानै नेसनेल पार्कफोरखौ एबा गावनि नांगौफोरखौ सुफुंसारनो थाखाय नेसनेल पार्कफोरनिफ्रायखौबो दंस' खालामलांनो हमदों जायनि जाउनाव जोंना जिब जुनार बिफां लाइफांफ्राबो जोबलांनो हमदों दा बिनि